हेल' खोनादोंना नोंथां? औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव ओ सावरायनोसै जोङो जेरै माने हाग्राफोरनिफ्राय गोबां रोखोम रोखोमनि मैगं नायागिरनानै जायो दा बै ओ मैगंफोरखौ जोङो नागिरनानै माबायदि रोखोमै जायो बा मा मा मैगंखौ जों बेबायदि नायगिरनानै जायो? दा बेनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै आरो।
औ जागोन नोंथां।
होमबा आं गिबियावनो एसे ओ- फोरमायग्रानै होनोसै।
औ दे जागोन।
जोंहा ह हाग्रानि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि दङ। जोङो मानोना ओ- बांसिन समावनो जोङो बोथोर लानानै बोथोर माखासे मैगंफोरखौ जोङो हाग्रानिफ्राय गिरनानै लाबोनानै जोङो ओ- बायदि रोखोमनि आलदा आलदा रोखोमै जोङो संनानै जायो बा आलदा बेदर ना फिसा बायदिफोरजों जोङो संनानै जाफैयो। थिग बैफोर ओ- मैगंफोरनि गेजेर जेरै ओ बैफोर मैगंफोरनि मुंखौ म मख'नो थांगोन जोङो। ओ- बुंनो हायो जेरै दिंखिया। थास' ओ- लाफा सायख'। फुंखा लोगोसे जोङो खिफि बेन्दों नोरसिं बिलाइ सिब्रु बिबार बिनि ओ- बिथ'। ओ- लोगोसे आरो ओ- माखासे जोङो मोननो हायो दैयाव मानबायनाय मानदे। सिब ओमफफ्राय एलांसि ओ ओमफफ्राय बे जोङो मेथ'खाखौबोथ' जों जायो जायखौ आजना होनो। ओ- बेखौबो जों जायो लोगोसे अन्थाइ बाजाब बैफोरबायदि मैगं जोङो हाग्रानिफ्राय बा जोङो खाथि खालायाव थानाय हाग्रानिफ्राय जोङो ननायागिरनानै लाबोनानै जोङो जाफैयो बेनिनो जोङो ओ- लाफा सायख' ओंख्रि जोङो बा मै मैगंखौ जों लाबोनानै माबायदि जायो होनब्ला जोङो बेखौ ओ- गाहायै जोङो बैसागो समाव बेखौ जोङो मोननो हायो बे बोसोर गोदाननि बा ओ- दै गोदान अखा हाजेननायनि दैजों बियो ओ- गोरलै गोरलै बिथौ खिलियो एबा बिलाइ रोदोमो बैफोर गोरलै गोरलै बिलाइ रोदोमनाय खौ खिलिनायखौ जोङो लाबोनानै ओ- जोङो बायदिसिना जेरै अमा बेदर बा माबाबा समावहा जोङो ना बेफोरबायदिजों जोङो ओ- मोजाङै संनानै जाफैयो जाफैयो बिनि ओ- बेखौ बिनि थावनाया एसे ओ- गोहै गोखै जायो जेनेबा खैसिब खैसिोब बेबायदि जायो जोङो माने जानो जोबोद गोथाव जायो आरो मोदोम मोदोमनाय मोनसे ओ- दङ बेहा गावहानो ओमफ्राय बेबायदिनो जायो जोंओ। बेनि उनाव जोङो दिंखिया होननानै बुङोब्ला दिंखियाखौ जोङो मोननै रोखोमनि मोननो हायो। ओ- दिंखिया नाय दाव आरो बे लोगोसे सरासनस्रा ओ- मोननाय दिंखिया बे मोननैखौ मोनो जों बे दिंखियाखौ जोङो ओ- दाउदैफोरजोंबो जोङो ओ- एवना जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो बा ओरैनो जोङो थोंजों बेखौ गोरान एवनानै जायो नाथाय जोङो बै दिंखिया नाय दाउखौ ओंख्रि होनानै ओंख्रिबो जोङो संनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बेयो। ओंख्रिबो जाजायो थिग बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ जायो। दा बिनि उनाव थास' होनोब्ला जोङो थास'खौ थास'नि मोनफ्रोम बाहागोखौबो जोङो जायो जेरै थास' आथिं ओ थास' बिबार बिनि थास' गोरलै बिथौ खिलिनाय। बेखौबो जा जायो ओमफ्राय थास' बेदरखौबो जोङो जायो। जोङो ओ बेखौ माने बिनि मोनफ्रोम बाहागोखौ जों आलादा आलादा समाव मोननो हायो आरो, थास' बिबार आरो थास' आथिं अम जों बोथोरनि समाव जों मोनो बेखौ जोङो खानानै लाबोनानै जोङो जायो थिग बिदिनो नाफोर बा बेदरफोरजों जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो आरो बेखौ जोङो थास' बिबार आथिंखौ जों जायो होनबब्ला जों बांसिन जायो आरो जोङो बर'फोरा माने बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो बा जोबोद गोथाव मोनसे खाजा आरो बेबो माने बर'फोरनि लोगोसे ओमफ्राय आरो जोङो बेनि बिथौखौ जोङो मेसें बोथोरफोराव थास' बे बेदर आरो बिथंखौ जोङो मेसेङाव बांसिनै मोनो होननानै बुंनांगोन जोङो जेब्ला ओ बिफाङा एसे रानदबलाङो बै समाव एसे गोरलै गोरलै बिथौ हरो अब्लानिया जों बे बिथौआव गोरलै हरनायखौ जोङो खाना लाबोनानै जाफैयो बे बेबायदिनो आरो मेसें बोथोरावनो आरो बिनि बेदरखौबो जोङो जावना लाबोनानै जानो हायो आरो जोबोद माने गोथाव जायो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि न'आव गायनाय थारुननि फ्रै बियो बे हाग्रानि थास'निफ्राय मोननाय जों बेदरा ओ जोबोद गोथाव एबा थावसिन जायो आरो जोङो जानो मोजां मोनो बेबायदि बिदिनो बेफोर ओ ओंख्रिफोरखौ जोङो संनानै जायो लोगोसे आरो जोङो ओ जेरै खिफि बेन्दों होनोब्ला जोङो बेयाव मोनसे ओ मुलिनि गुन गोनां ओ मैगं जोङो बे खौ लाबोनानै गोबां समाव बा मालाबा समाव जोङो बिनि बिगाबखौ जायालासेनो बिनि बिजौ गोरलै एबा बिलाइ गोरलै खौ लाबोनानै जोङो देग्लिनानै बेनि भिडिअ'खौ दिहुनन्नानै बिनि बिदैजों जोङो नाफोर एबा दाउफोरखौ जोङो रदबनानै जायो एबा जोङो संनानै जायो आरो बिदि गोनां खालामनानै बेबायदि जायोब्लाबो जोङो जोबोद अ मोजां एबा जोङो माखासे देहायारि मुलाम्फा दं होननानै जोङो मिथिनानै मोनो आरो बेबायदि मैगंफोरा बेबायदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि ओ माखासे हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरा माने बांसिनानो ओ मुलिया गुन गोनां एबा जोंनि देहायाव मुलाम्फा होनाय मोनफ्रोमबो आरो बेफोर मैगंफोरा नोंथाङाबो बे मैगं फोरनि बागै एसे फोरमायदो नोंथां मोननिथिं बेफोरबायदि हाग्रानि मैगंफोरखौ मा मा मैगंफोरखौ मोननो हायो बा माबायदि जायो बेनि बागै एसे एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो माने जोंङो हाग्रा बंग्रानि मैगंखौ जोङो मा माबे समाव जों माबेखौ जों मोननो हायो नोंथाङानो माने गुवारै फोरमायलांखाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा मानि जोङो मेसें बोथोराव जोंहा माना मुनि धरम फुल बेफोरबायदिनो जोङो माने जोंहा सेंग्रि मेखि जोङो जारि मैगं जों बेफोरखौ गोबां माने मोननो हायो आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने औ थास' जोंहा थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागो जों जायो नालाय औ बेबायदिनो जों म ज माना मुनि जोङो माने खाना लाबोनानै
औसाया
ज
औ
औ माना मुनिया जोंनि देहानि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो नोंथां माने बेयो मोनसे एसे मुलि बायदि आरो औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने जारिफोरखौ जोङो माने बेफोरबायदिनो जोंहा गगा मोननाय गुजुनाय जायोब्ला जोङो नाफोरजों एबा दाउ बेदरफोरजों रुदुबनानै जायोब्ला जोङो माने देहाफोरखौ एसे मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बेदि बेबायदिनो जोंहा जेरैहाय सिंग्रि मेखिजों सिंग्रि मेखिखौबो जोङो माने बेफोरबायदिनो नाफोरजों जायोब्लाबो जोङो जोबोद गोथाव मोनो आरो नों थां औ। बेनि अनगायैबो जोंहा माने थास' जोंहा थास'खौथ' जोङो माने थास'नि मोनफ्रोमबो बाहागोखौनो जों जायो जेरै जोंहा माने दैज्लां बोथोराव जोङो थास' बिबार आरो थास' आइथिंखौ मोननाय जायो आरो नोंथां। औ नंगौ। दानियाथ' जोंहा माने थास' बिबारफोरखौ जोङो माने बारा मोननो थांला बेनिखायनो जोङो माने हाथाइ बाजारफोरनिफ्रायनो जोङो बांसिन बायनानै लाबोनानै जानाय जायो आरो नोंथां औ जेरै हाय जोङो थास' बिबारखौ जोङो माने जोङो नाफोरजोंबो माने अमा बेदरफोरजों जानानैबो जोङो जोबोद गोथाव मोनो आरो औ। बेबायदिनो जोंहा थास' आयथेंखौबो जोङो माने नाफोरजोंबो जोङो जानो हायो एवनानैबो जानो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने औ जोंनि बर'फोरा माने गोबां हाग्रा बंग्रानि गोखा गोखै मैगं नायगिरनानै माने जानो रोंगौ आरो नों नोंथां।
नंगौ।
औ बेबायदिनो माने हाय जोंहा गोखै मैगंफोरबाबो जोंहा जेरैहाय जोङो नाफोरजों जोङो जानो हायो औ दिं खिया होनो जायखौ जोङो माने जोंनि ओनसोलाव थ' जोङो माने दिंखियाखौ जोङो मोनसेखौल' जानाय जायो औ जोङो माने बेखौ जोङो जोङो जेबो मैगं जाया बे दिंखियाखौ जोङो माने फ्राय एवनानै जानाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने गुबुन रोखोमैबो जानो हागौ नाथाय जोंनि ओनसोलाव जोङो माने बे दिंखियाखौ जोङो एव फ्राय एवनानैल' जायो आरो नोंथां जोङो जेबो मैगंफोरजों जानाय जाया।
नोंथांमोना औ बै बे दिंखियाखौ नोंथांमोना बै मोनसेल' जादखौ जायो ना बै मोनसे जाद आरो दिंखिया नायदाव होननानै बुङो एसे गोरा गोरा जायो बेखौ जायनो जाया नोंथांमोनथिं?
माने जोङो दिंखिया नायदावखौ जानाय जाया आरो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जोंहा माने जोंनि बर'फोरा माने गोबां बेफोरबायदिनो गोखा गो खै हाग्रा बंग्रानि मैगं नागिरना जानायाव गोबां आखा फाखा आरो नोंथां।
औ।
औ गोदोहाय जोंहा बेबायदिनो बांद्राय माने बर' सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रानि मैगं फोर नायगेरनानै जायोमोन नाथाय दानि सुबुंफोराथ' जोंहा माने गोबां खामानि ओंखारबाय बेनि जाहोनाव माने बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ माने जानायखौ माने बांद्राय नुनो मोनलिया आरो नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने हाथाय बाजाराव सोरबाफोर फाननो लाङोब्ला जोङो बेखौ माने दाम माने एसे बेसेन गोसा होनानैब्लाबो लाबोनानै जोङो बे जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ। बेबायदिनो माने जोंहा बेबायदिनो हाग्रानि मैगंफोरा गोबां मुलिफोर मुलिफोर बायदि होननानैबो जों बुंनो हायो जेरै खिफि बेन्दों औ जोंहा माने जोंनि ओनसोलाव जोङो बेखौ फाद्रि लेवा होननाय जायो आरो नों
औ औ गुबुन गुबुन
जोंहा माने औ बेबायदिनो जोङो माने लोमजायोब्ला गुजुयोब्ला जों बेखौ माने नाफोरजों जोंहा जेरै खुसिया फोरजों जोङो माने बेखौ रुदुमनानै जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो माने जोंहा माने जों गोबां हाग्रा बंग्रानि मैगंफोरखौ नागिरनानै जानायाव गोबां माने औ बर'फोरा गोरों होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां
नोंथांमोनथिं बे औ नोंथां बे ओ मा होनोमोन बेखौ ओ माथिगाल दाब एबा बै खेरा दाबफिनि होननायखौ नोंथांमोननिथिं मोननो हायो ना हाया आथिखालावथो माने मोननो थांला नो गोबां जायगायावनो बेखौ नोंथां मिथिनो मोनो नामा दाबो?
औ जोंनि जायगायाव बेखौ जों मोन मोना आरो नोंथां
औ
औ जोंनि जायगायाव मोननाय जाया बेखौ माने हाथाय बाजार फोराव नुयोब्लाबो माने सोरबाफोर सुबुङा नागिरनानै माने फाननो लाबोनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नों थां औ नाथाय जोंनि ओनोलफोराव जोङो बे माथि गालदाब होननायखौ जोङो मानिऔ औ नुवा आरोना
मोननो थाङा आरो ना?
औ मोना औ माने बुंनो थाङोब्ला जों सिनायबो सिनायनो हायाबो होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो दानि माने गोदान ओ लाइमोन फोर एबा जोंनि दानि गोदान जोलैफोरा माने सिनायनो मोनला बेफोर माखासे हाग्रानि मैगंफोर आरोबोराव आरोबाव दंबावो ओ जोंबो माने गोबांखौ सिनाय मोनजोबा आरो जों मा माखासेखौ सिनाय मोनो नाथाय माखासेखौ जों दायो सिनायनो हाला
औ मोननो थांला नालाय बेनिखायनो सिनायबो हाला आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजोंनो राय्लाय रायलाय समाबो जानानै फैबाय औ बिदिब्ला नों औ दे बिदिब्ला
औ दे
मा रायज्ल